औ नोंथां खोनाहैदोंना
अ खोनादो खोनादो नोंथां
औ खौरांफोरा मोजाङैनो दंना
अ मोजाङै दं आंना नोंथां नोंथांनालाय माबायदि
आंनियाबो बिब्दिनो नोंथां गेजेरावनो
अ
ओ होनब्ला नोंथां जों जोंनि टपिकखौ हाबहैसै नामा
अ जागोन जागोन नोंथां
उम औ नोंथां होनब्ला ओ बर'फोरनि
बर'फोरनिथा बर'फोरनिथा थानाय जानाय माबायदि अ अ थानाय जानाय बागै रायलायगोन नोंथां
औ अके नोंथां होमब्ला जागायदिनि नङा होमब्ला
औ जागायग्रो नोंथाङा
ओ ओरैनोथ बर'फोरनि थानाय जानाय जोङो होननानै बुङोब्ला जोंनि गामियारि ओनसोल एबा सहराव थानायानो जा फ्राय मानि जोंनि गामियारि ओनसोलाथ सरासनस्रा जानाय लोंनायफोरखौ जायो बांसिन औ मैगं थाइगं हाग्रानि आरो गावनो नखराव आबादफोर फोरावहाय मावनानै आबादथिलियावहाय आबाद आबाद फसरनानै बा आबाद मोननानैहाय माने जानाय जायो आरो बेजों लोगोसे गावनि जेनबा जेखिनि नखरनि सोलिनाय माखासे नांगौखिनि माब्लाबा मुवा बेसाद बायनाय बेजोंनो मानि सोलाय सोल बायदि खालामनानै माने जिउ खुङो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नंगौ नोंथां जोंनियाथ बर' हारिनिथ औ आबादनि सायावनो सोनारखायो जोंनिया आबादनि सायाव सोनारनानै गोदो गोदाय आबाद मावनो सोलिबोदों आबादजोंनो जाबोदों दा जोंनि बर'फ्राथ' गोदो गोदायनिफ्रायनो हाजो हाला हाग्राबारियाव थानासो गाहाम गाहाम मोनो मोजां मोनो
नोंगौ
एसे गोरों गोराफोराथ' दा टाउन सोहोरावसो थानो हमबाय गावनि गथ' गथायफोरखौ ओ मोजां सोलोंथाइ होनो थाखाय गामियारियाव सोलोंथाइफोरखौ मोनाना बेफोरनि थाखाय गोरों गोराफोरा ताउन फोराव थाबाय आरो जोंनिया बर' माहारि माखासे गाज्रि हुदाबो दं जेरै बुंनो थांबा जौ जफादो
औ नंगौ
गोलैसोनानै थायो बेफोरनि थाखायबो बेफोरबायदि जौ जुवाजो लोंनानै गोलैनायफ्राय सुबुंफोराथ बांसिनानो बेफोर हाग्राबारियाव हाजोआव थाहैयो ओ आथिखाल मुगायावथ' बेफोरखौनो नुनो मोनो दाबो गोबां जायगायाव आ हादान नागिरहैनाय थाहैनाय मोनसे जायगायाव थाथेरनो रोङि जोंनि बर' माहारिया
औ खारलुं होननानै बुंनाय जायो जायखौ जों
थेरनो हाया
औ नोंगौ थारैनो
दा जोंनि बर'फोरनियाथ' जानाय लोंनाय होनबाथ' जों बर'फोराथ' ओ ओ मालायनि सायाव सोनारनो गोनांथियानो गैया जों बर'फोरा गासैबो आबादखौनो मावजोबो माइनिफ्राय जा बेसरनिफ्राय जा नों मेगं थाइगं जा ज जेसेबांखि दङं हाग्रा हाग्रा बंग्रानिफ्रायबो बुथुमनानै मैगं थाइगंफोरखौ जायो जोंनि बर'फोरा
औ नोंगौ
जेरै जोंनाथ' दा थावारि बो बायनो गोनां गोनांथि गैया जोंनि बर' बर'फोरा बेसरफोनानै बेसरनिफ्रायनो थाव फेरेटनानै थावखौबो मोनो बुंनो थाङोब्ला गासै खौबो जों बर'फोरा ओ आबाद मावनाय ओरैनो हाग्रानि फायनो दिहुनना लाजोबो बायनो गोनांथियानो गैयामोननो
थारैनो ओरैनोथ'
नोंथां नोंथांमोननिथिं दा माबायदि सोलियो नोंथांमोननि गामि गामिथिं नोंथांमोननि ओनसोलथिं माबायदि सोलियो दा
जोंनियारियाव जोंनि जानाय लोंनाय थानाय रोखोमा
औ
नङा होमब्ला जोंनि गामियारि ओनसोलावहाय ओ थांना थानायनि जे सोलिनाय बेयो आबादजोंनो सोनारो नोंगौ थारैनो गामियाव जेसेबां सुबुं फोर दं बिनि गेजेराव मानि ओइटि पारसेन्टनो आबादजों सोनारनानै थांनानै थायो माइ आबादाथ' जोंनि गाहाय आदार हिसाबै जाखाबाय बेजों लोगोसे औ माइ आबाद जोबखांब्ला बिदिनो बायदिसिना मा होनो सबाय सबाय फोनाय एबा बेसर बायदिसिना आरो लोगोसे बिदिनो फाथो माने बोथोरनि समाव माने बो थोरनि आबाद खौ मावनानै माने गावनि जिउ राहाखौ दानाय बा गावनि जिउखौ खुंलांनायाव माने जोंनि गामियारिनि सुबुंफ्रा बेबायदिनो सोलिलाङो आरोखि साख्रि बाख्रिफ्रा थ' इसेबां मानि गै गैया मानि आबादजों सोनारनानै थांनानै थाग्रायानो फ्राय बांसिन आरोखि बेनिखायनो जोंनि गामियारि ओनसोलावबो बेबायदिनो सोलियो आरो लोगोसे बेखौनो जेनेबा जाखिनि आबाद मावो बेखौ जेन'बा दखान बाजार हााथाइफोराव फानहैनानै मुलाम्फा लानानै गावनि जे फिसा फिसौखौ फोरोंनाय माने गिदिर सोलोंथाइ लाहोनाय बेखिनिसिमबो सहैनो हानायाव खालामनानै लायो आरोखि
औ नंगो नंगो
जाइगाव आरो उनाव
नोंथांमोननिथिंथ' बेफोरबायदि सोलियो जोंनिथिंथ' दा ओ बाजि बाजि जौखोन्दो जाना दोङो बाजि जौखोन्दो आबादाव सोनारो बाजि जौखोन्दोआ साख्रि बाख्रि खामानि दामि बेफोराव सोलियो दा जोंनिथ आबाद द जोंनिया एसे ओ नोगोर बायदि जाहांबायना बिनि थाखाय जोंनि बिथिं आबादखौ बारा मावला मानसिफ्रा आरो हाहुआबो बारा गैला हाहुखौ फाननानै गथ' गथायफोरखौ फरायहोदो फोरोंहोदो
औ नंगौ
बेफोरावनो फैसाफोरखौ बाहायदों दा सिगां आरो ओ ओ सिगाङावनो एसे खम बेसेनाव फाननानै हाफोरखौ लाजोबदों ना दा बेफोरबायदि हा हुवाबो गैला थाखा फैसा गैला बेफोरबायदिखायनो गोबाङा गुबुन जायगायावबो खामानि मावनो थानो गोनां जादों। गथ' गथायखौ फोरोंनायखौ
दा। नोंथां बुंनो थाङोब्ला जोंनि। बे गामियारि ओनसोलाव नंगौ आबाद मावग्राफ्रा थिगैनो दं। नाथाय आरोबाव बाखि जाय आं एसे आगोलाव बुंदोंमोन जे ओइटि पारसेन्टसोआ बेबायदि जिउजों मानिे बेबायदि मावनानैनो गावनि जिउखौ खुङो। आरोलाय गोबाव मानि बै जाहबा टुइन्टि पारसेन्ट दं माने बिय ओरैबायदि जाबाय टेन पारसेन्टाबो साख्रियाव जोंनि ओनसोलाव बारा बिबाङा आरो दासिमावहाय। ओमफ्राय दा बै बाखि माखासे जे पारसेन्ट आं बुंदों बैयो ओ ओरैबायदि सिटुवेसन सोलिनानै दं मानि जायखौ नोंथाङाबो एसे आगोलाव बुंदोंमोन नि जोंनि मानसिफोरा खारलुं' होननानै बुंदों। मानि जों दाबसे जायगायाव थाथेरनो हाया। थिग बेबायदिनो गावनि गामियारि ओनसोलाव गावनि दुखु खस्थ'जों माने आबाद मावनानै सोलिबाय थानाय। माने न'खरफ्रा माने एसेनिफ्राय माने गैद्रायनिफ्राय एसे माने डेभेलप जाबाय थानाय समावब्लाबो गावनि माने गोसोखौ थाथेरनो हायियाव ना गावनि लाबा लाब ना मुलाम्फा सानखो बेबायदिनो हादान हादान। सिफायनानै गोदान लाहैया होनब्ला नोंथां?
नंगौ नंगौ नोंथां नंगौ बान्दा दाबो सोलिबोबाय बेफोर हुदाया।
दा बेबायदि बिसोरो माने गोदान हादान सिमफायनो थांनानै माने लाहैनानै जे गावनि गामियारिनि बिथा दंमोन। बिनि गोजोना गामियाव बयजोंबो गोरोबनानै थायोमोन आसार खान्थि गोरोबनानै थायोमोन। बेबायदि थासारिखौ ज्राब गारनानै आरो नागारनानै गावनि गामियारि बिथाखौ गारनानै बै हादानाव रायजो जाहैनाय। खौ माने साफा सानै जोंनि गामियावहाय बेबायदि रोखोम जानायखौ नुनो मोनबाय आरोखि दा। हरैबो जाजोबा। ओरैबो जाजोबा। होननाय बायदि गोबां सुबुं फोरा बेबायदि आगोर मोनै जायो आरो सम स नुनो मोनो नोंथां।
दा मा बेफोरो लेखा फरा रोङि रोङि सुबुंफोरा बांसिनानो हादानाव हादानखौ नागिरो म बेफोराव मावना जानो बायो जोंनि आरो बुं हला जोंनि सुबाथ' दहाय बुंफादों आ जौ जौजों गोनां थायो जौदोनो जौदो गफ ख'ना थानाय होन बादुला जालांबाय जोंनि सुबुंफोरा एसे माने अ खस्थ'खौनो मावनो हाला माने बाराद्राय खस्थखौ माने बेफोरनि जाहोननि थाखाय हादान गोदान नागिरहैयो मोजां जायगा नागिरहैयो आबाद मावनो थाखाय आरो बेफोराव आरो जोंनियानो गोबां खहा जाबाय दं बेफोरबायदि हादान नागिरहैनायाव गावसोरथ' जाम्बा ओ लेखा रोङै लोगोसे गावनि गथ' गथायफोरानो बेफोराव थाहैनानै स्कुल कलेज खाथियाव गैया हस्पिटाल खाथियाव गैया बेफोरनि जाहोनाव गथ' गथायफोरबो लेखा रोङि जा जालाङो
नंगौ थारैनो
इयुन इयुन जोलैया बिदिनो दावगानो हायै जालाङो बेफोरबायदि हादान सेफायबाय थाबोला
औ औ नंगौ आरोबाव औ औ आरोबाव बेबायदिनो हादान गोदान लाहैनानै जे गावनि मुलाम्फानि थाखाय जायो ना जाया इयुनाव माबायदि सोलिगोन नोंथां बुंनाय बायदिनो खाथि खाला एबा साखा साखाथिफोराव हस्पिटाल मोजां रोखोमखौ मोननो थाङा आरो लोगोसे सोलोंथाइनि बेबस्थाखौबो मोजां रोखोम मोननो थाङा मोननो थाङोब्लाबो गोजान फैनांगौ हान थिनांगौ जायो मानि बेबायदि रोखोम अबस्थाया गोग्लैनानै आरो लोंनाय जानायनि माखासे आंखाल नुजाथियो मानि मैगं थाइगंयाव आंखाल नुजाथिब्लाबो बेबायदि रोखोमाव माब्लाबा बिसोर दैनि जेंनाजोंबो भुगिनाङो
अ गोबां गोबां बिदिनो दोङो हाजो हाजो खाथिफ्राव थानायफ्रा दैनि मोजां दै मोनलोङा बेमार आजार जायो आरो नों अ अ नोंगौ मेडिकेलफोराव थांनो गोनांबाबोथ लामा हान्था गैया दै दंग बार नांगौ गोबां हाब ब्रुवारि गाहाय गोजौ लामा बेफोर बायदियावथ ओ गारि गुरा एम्बुलेन्सफोरा थांनो हाया बेफोर बायदिनो जिउ गोमानो गोनां जायो जोंनि माखासे सुबुंफोरा बेफोरबायदि हादानाव थानानै
होनब्ला नोंथां
औ नोंथां
जोंनि बे आयदायाव सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोन्थनोसै सै नामा
थां जागोन दोननोसै होमबा नोंथां दे नो